हेल'।
अ खोनादों ना?
अ खोनादों।
जोङो दायो जोंहा आखाइजों हेबनाय जेखाइ खबाइनि बागै जोङो दायो सावरायगोन।
औ औ।
ओ जोंहा जेखाइ खबाइखौ अबेनिफ्राय जोङो बानाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ माने जेखाइ खबाइखौथ' जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो जेरै हेबनाय जायो औवानिफ्रायबो जेखाइ बानाय जायो खबाइ, दाला। सानद्रि बायदि बायदि रोखोमनि बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामिफोरावबो गोदो-गोदाय नि आबै-आबौमोना हेबोमोन। जेखाइ, खबाइ दाबो दाबो नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन गामिफोराव माखासे गामिफोराव बेबायदि जेखाइ खबाइ हेबनाय नाथाय दानि जुगाव बेबायदि आखाइजों हेबनाय मुवाफोरखौ बारा नुनो मोननो थांला आरो
औ औ।
नोंथाङा मा सानो बेनि बागै?
थ' माने ओ गामि गोथौफोराव दासिमबो जोंनि बर' हारिनि आजौ आजौ आबैफोरा फोरोंलांनाय जायफोरा दायो आबै आबौमोन दोङो बिथांमोना हेबो थ' बियो जोंनि थाखाय। थाखाय मोजां आरो ना? जोङो औवाजोंबो हेबनो हायो। आरो जोङो राइदोंजोंबो हेबनो हायो आरो माखासे औवा दोङो ओ आङो नामफोरखौ मिथिला औवा फुरखा औवा गुबै आरो औवाया बायदि रोखोम दोङो जोङो बेनिफ्राय जेखाइ खबाइ दाला सान्द्रै सान्देंगा आरो जोंहा जिरायनो थाखायबो जोङो मुरा हारि बानायनाय जायो बे मुराफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां। मानो अब्ला जोङो प्लास्टिकनि सेरफोराव जबाय थाबोला ओ जोंहा आथि थिंफोरा बुयो आरो लोगोसे जेब्ला जोङो मुराफ्राव जिरायगोन दंफांनि सेरफ्राव जिरायगोन अ जोंहा बेबाय बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो देहाया थाजिम जायो
औ नंगौ नों थां बुंनाया सैथो खोथा ओ जोङो बेबायदि दंफांनि बे औवाजों बानायनायफोराव जिरायब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो सानाय सुनायफोरा गैया जायो ओ जुदि प्लास्टिक बि बेबायदि चेयारफोराव जिरायोबा बे बायदिनो बेराम आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो जेरै आइथिं आ नाय सानाय जायो बुनाय जायो खायफा खायफा आरो बोराय बुरै अबस्थायाव बेफोरबायदि सेयाराव जबाथाय आइथिं बुनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ औ
बे मा होनो औवाजों बानायनायफोराबा मोजां दंफांनि सेर औवानि बेफोरबायदियाव जिरायनो हानाया मोजा जां आरो आंनि थाखायबा
न'आव दंफांजों बानायनाय बा औवाजों बानायनाय नोंथांनि न'आव बुस्थुफोर दङ ना
औ बुंनो होनबाथ' दङ आंनि ओ आबौआनो बानायोमोन दाथ' दाथ' बि थाङा माने गोग्लैसोनानै दङ थाब बायनो हाला नाथाय सिगाङाव बिथाङा ओ औवानि गिसिबबो बानायबाय दाला सानद्रै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवानि बुस्थुफोर बानायोमोन आरो नोंथांनि न'खराव बानायो ना
आंनि न'खरावथ' बिदि बानायनाय मानसि गैया अब्लाबो आ जोंनि न'खराव ओ ओंख्रि हारि दोननो थाखाय जोंहा खादा दोङो ओ खादा लोज जोंनि न'खराव खादा नुनो मोनो आरो जोंहा ओ बि जोंहानि बैसांफोराबो जाहा दंफांनिगोनजासो
औ
आरो ओ जोंहानि न'खराव आरो बेन्स दङ बेन्स जिरायग्रा आरो जाहानि टेबोल औ दंफांजों बानायनाय आरो जोंहा देक्साबो बियो जोंहा ओंखामनि सिङाव दिननाय डेक्सफोराबो जोंहा दंफांनि गोनजासो आरो जोंहानि न'खराव औ औ ओ आरो जोंहानि न'आव नुनो मोनो ओ जेखाइबो दङ खबायबो दङ। आरो ओ सानदांगि दाला सान द्रै बेफोरो दोङो मानोना बेयो जोंनि थाखोय माने बाहायजाथावना मोनसे बेफोरो आगजुखा। जोंहा माइरंखो माइरं जावनो थाखायबो जोंनो दालाखौ नांगौ जायो। आरो जेब्ला जोङो दाला जों माइरंखो जावो अब्ला जोंहा गुन्दैया माने ओ गैया जालाङो एक्सस्रा जालाङो। औ आरो बिनि उनाव जोङो सान्द्रिखौ बाहायो होनब्ला जोङो माइ जावनायफ्राव जोङो सानद्रिखो बा हायनाय जायो। आरो माइरं जावनायावबो माइ गाबफोरा एक्सट्रा जायो जेब्ला जों माइरंखो सालियो आरो सान्देंगाखो जोङो बाहायनाय जायो बुंनो थाङोबा सरासनस्रायै ओ जेब्ला जोङो माइ नायो
औ नंगौ नंनाया।
जोङो जेब्ला माइ बाहोनायाव सायदथिंजाय माइआ थायोना गोग्गो आरो माने औ औ बि खोहा सालिनो थाखोय गोग्गो माइर गोग्गो माइखो जोङो मोननो हायो बि जों सालिबाला द'वाव दायोथ' जोंहा दैज्लांनि थायेम थ' जोंहा दायो गो गोबां मानसिफोरानो जेखाइ खबाइ लानानै खादा लानानै दुब्लि फोथार बादि रावनागुर हैयो जोंहा उम दायोथ' गोबां मानसिफोरानो ना फाननानै गोबां बेबायदिनो जे खाइफोरदों ना गुरनानै गोबां नाफोरखो फानगासिनो औ। जोंनि बर' आइजो फोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ गोबां मानसिफोरानो जेखाइ लानानै खबाइ लानानै फुरा फुंनिफ्रायनो बिसोरो ना गुरो बिसोरो फानहैनो गोनां जायो गोबां मानसि आरो बिदि ना गुरनानै सोरबाया इसान दानानै बेबायदि माने सोलिगासिनो
ओ नोंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया ओ दायो दानि जुग खौ नुनो थाङोबा सानदेंगा खौ मानसिफोराहाय जोंनि बे बेदर गोरान खालामनो फोराननाय फोरावबो बाहायो आरोना जेखौ जे नुनो मोनदों ओ बे बे बेदर फोराननाय मालाबा बेबायदिनो ना फोरान नाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो दानि मु गायावथ' जोङो जोंनि बर'नि आइजें आइजुफोरखौ जसां हायो जोङो जोंनि आजै आजौनिफ्राय सोलोंना लानाया मोजां मानोना इयुननि समाव इयुननि समाव ओ सोर खायफा खायफा बेबायदिनो रोङा जालांगोन गोमालांगोन बे हुदाया जु दि जोङो जोंनि आजै आजौनि फ्राय सोलोंना लायाब्ला बेखायनो आं सानो आरोना जेेसेबां हायो जों बे बर'नि जिसि जेसे खि खामानि आइजें आइजु बानायनाय बेफोरखौ जों जोंनि आजै आजौनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय सोलोंना लाब्ला मोजां इयुननि थाखायबो मोजां बियो जाहाथे बियो इयुनाव गोमालाङा बर'नि मोनसे ओ निसान नेरसोन जाना थायो औ
आंबो सानो बेखौनोथ' जोंहा आरो औवाजों हेबनाय आरो जे राइदों जों हेब नाय बियो जोंनि थाखाय साबसे मोजां आरो ना मानो होमब्ला बियो गोबाव जोरनानैबो थाङो आरो जोंनि बाहायनायनि सायावबो माब्लाबा समाव डिपेन्ड खामो बाट अब्लाबो जोंहा जुदि जोङो न'खरफोरावबो खादाफोर दोङोब्ला जोंहा मैगं हारि ओ दोननायाव हेफाजाब जायो जेब्ला जोङो बजारफोरनिफ्राय
मैगं खा खानाय बेबायदिनो फोथारफोराव दिंखिया खानाय माबा खानायफोराव बाहाय जायो औवाजों हेबनाय खादाफोरा जिनिसफोरबो दोनजायो नांगौ समाव आरो खायफा खायफायाव आं नुनो मोनदों गामिफोरावहाय बे खादाफोरजोंहाय खायफा खायफा बेबायदि दाखोरफोरबो गारनो इउस खालामनाय जायो बाहायनाय जायो आरो जेसांखिनि आं नुदों आरो बेबायदिनो गोबां बुस्थु फिसा फिसा ओ मा होनो औवाजों हेबनाय जायो साजायनो थाखा य न साजायनो फिसा फिसा जे खाइ, खबाइ, खादा दाला सानद्रै मोनसे बर'नि नेरसोन हिसाब बै न नयावबो साजाय जायो बेफोर खो
जों गामियाव सासे आदा दोङो ओ बे आदाया मा ने उवाजोंनो पुरा माबा बानायो ओ मोनसे जेक बायदि बनायो। ओंखाम इसिङाव दिननो बास जोंहानि दिन थाखै ओंखाम संखांनानै दिनो बियो माने ओरैबायदि मोजां नुनाय समायनाहै माने मोनसे डिजाइ बेनो डिजाइनल होनांगौ बिनो द्रइं खामनानै सावगारि आखिनानै होब्लानो माने बि एक्जेक्ट जेरै नोङो दिन्थिदोंमोन बै बियो आखिनानै होयो आरो जोंहा औवाजों जोङो नुनो मोनो जायफोरा जोंहा निंखावरि बिथांमोननि नफोरखौ जोङो उवानि न ओ सस बुखाव नानै न लुनाय मोनो। उवाया माने गोबां हेफाजाब होयो मानसिफोरखो गोदोनि न गोदोनि दिनावथ थ जोंहा बेबायदि खुन्था जोंफोरो मोननो थाङामोन। त जोंहा ननि खुनथा बनायनो थाखै औवाजों खुन था बनायोमोन आरो जिगाब हुंना नानै आरो बाहेरनि ओ हासिब बानायग्राया बिफोर खो हा हानानैसो न बानायोमोन। मानो अब्ला गोदोनि दिनावथ जोंहा औ थोरि थोरि औ मानोना गोदोनि दिनावथ जोंहा बिफोरबायदि पाकानि न बि बेबायदि गैयामोन सोरबाया थानानै हाजोनिफ्राय औवा दान नानै बेबायदिसो न'आव गोबां खस थ'यै संसार जाबोदोंमोन थ' दायो जों नुनो मोनो गासैनि न'खरावबो
औवाया गोनांथि आरो ना गासैयावबो औ
मानसिफोरनि न'खराव जों औवाफोरखौ नुनो मोनो। आरो जोंहा औवाया माने बिराद हेल्प खामो मान सिफोरखौ हेफाजाब होयो आरो मैगं थाइगं गायनायावबो जाहा बारि बाग गान बानायनो थाखोय औवाफोरखौ जोङो बा बाहायनाय जायो औवा नि जेंसिब्लाबो जोङो जेरै लाव बैसां ओ खुमब्रा बैसां बैफोरावहा होनाय जायो औ औ दिनै औवाया जोंनि थाखाय बिराद हेफाजाब होयो आरो
औ दायो नुनो थाङो आरो ओ जायफोराव उवाल गैया गोदो गोदायनि गामि गंखनाव नुनो मोनगोन जेवराजोंनो बेरा बनायनाय जेवरा दुमनाय बेबाय दि औवाजोंनो बेरा बनायनाय होथेनाय दुम थेनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो औवाजोंनो बुंनो थाङोब्ला बे ओ बोरमाफोरनोबो आदार होग्राबो बुस्थुखौ बना बानाय जायो। आरो अमा दन्द्रा बानाय जायो औवाजोंनो गामि गंखनाव थानायाव बांसिन औवानि गो नांथिखौ जायो होनना आं
औ औ गोनांथि जायो औ
दा नोंथां बुंनाय बायदि जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जे नोंसोरनि गामियाव बेबायदि दङ बानायग्रा दा बे बे बिनि हुदाखौ बिनि बे सोलोंनायखौ जुदि नोंसोरनिफ्राय सोरबा बिनिफ्राय सोलों उनाव बियो गोबां खामानि होगोन मोनसेनि अनगा आरो गुबुन सासेयाबो रोंनोबाला बारास थिं बेबायदिनो हुदा फोरा जालांगोन
जों गामियाव ओ बुंनो थांबाला खा दा जेखाइ खबाइ हेबनो गोरोंबो दङ जोंहानि आमाइ बाद जों हा आमाया माने इसां बिदि हेबनो हानाय दा गोहोआव गैला मानो होनोब्ला बेहा देहाया माने थिग गैया मोनै किटनि थिंबो बिहा ब्र ब्लेम जाना दोङो थ' बेयाव हस्पिटालाव एडमिट जाना दोङो दायो दायलिलि डाइलायसिस खामगासिनो बेखो बेखायनो बेहा माखासे प्रब्लेमनि था खाय बियो खामनो हाला आरो खिन्थुबा बियो ए क्सपार्टमोन आरो गोबां बियो बेबायदि मानसिफोरा बिबानो बि हरोमोन आरो आंनो फिसा नांगौ फिसा बानायना हरलाय जे खाय खबायखौबो फिसा बनायना हरलाय होमबानो बियो साननैनि गेजेरावनो हेबनानै हरो मोन माने
दि गोरों गोरों रोंगौथि सुबुं थाबा मोजां आरोना औ
इस्रानि आदामोनाबो रोङो होमबाबो इसां पारफिक्ट लि माने मोजां है एसेबां रोङा आरो थ' जोंहा दिनैनि टपिक खौ जोङो इयावनो फोजोब बाय ओ गोजोन्थों आंबो मोजां मोनबाय गोजोन्थों ओ दे